खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां। नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ?
आंथ' जोबोद मोजाङैनो दं नोंथां। बोथोराबो गरम ना? बेनिखायनो दंफांनाव सिङावनो जिरायनानै दं नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां?
ओं नोंथाङालाय मा खालामामदों?
आंबो बे गरम बोथोरावनो दसे सम बाहेर नि बार जागासिनो दं नोंथां।
औ दे नोंथाङा मानि थाखाय फन खालामदोंमोन बेखौ
औ औ हागोन नोंथां नोंथांसिम आं कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आङो माखासे बा बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन।
दे दे सावराय जागोन दे नै आंबो जिरायनानै दं। दंखायो नालाय सावरायजागोन।
औ नोंथां नों नोंथांजों आङो सावरायनो साननाया बेनोदि जोंनि बर' समाजावहाय गोबां फालांगि खालामो नंगौना नोंथां? औ दा बेयावनो फालांगि खालामनायनि सायावनो आं माखा माखासे नोंथांनियाव सोंलु सोंनो सानदों। जोंनियावहाय बोरमाखौ लानानै माबायदि फालांगि खालामन हागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ बेथ' बे नोंथाङा जे खोथाखौ सावरायनो होननानै आखायाव लादों। बेथ' दानि जोंनि समाजखौ रांखान्थिखौ माबायदि जौगानो हा गोन बे बिथिङाव माने ओ सावरायनो गोनाङा जोबोद गोनांथि होननानै आंबो सानो दा आं फोरमायनो साननाया जाहैबाय दा बोरमाजोंनो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा सुबुंफोरा गावनि न'खरखौ फसं संथादों एबा न'खरखौ दिनैसिम सालायगासि
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ दा नोंथाङा दा नोंथाङा नोंथांनि न'खराव बो बे फालांगिखौ खालामदोंना खालामाखै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
बे बिथिङावथ' जोंहा गोबां बिथिंनि बे फालांगि खालामनायाथ' दं खायो जोंहा जोंहा हाथाय बाजाराव बो जोंहा लांनानै फानहैयो। न'वावबो फालांगिफोरा लांनानै लांफैयो।
औ नंगौ
बे बिथिंआव जोंहा न'खराबो गोबां रांखान्थिनि हेफाजाब मोनदों। बोरमानि जि फालांगि बे दैमाखौ फिसिनानै जोंहा फानहरो बे बिथिङाव जोंहा गोबां रांनि हे फाजाब मोनदों आरो न'खर सालायनायाव
औ औ नोंथांनिसिम आं सोंबावनो सानदों दा जोङो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बा जोङो दा बोरमाखौ फिसिनो लाबाय फिसिनो लानानै। बेसेबां सम बेखौ फिसिनानै। बेसेबां समनि उनाव। बेयावहाय जों बेनिफ्राय। मुलामफा मोननो हायो।
औ औ हागोन हागोन दा नोंथांङा बोरमानि। बोरमाया बोरमाखौ लानानै जागोन आरो। नोंथांङा बोरमाखौ नोंथांङा। द मास खालामनानैबो फानहरनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांङा बोरमा बिमा खालामनानैबो फानहरनो हायो। फिसा बानायनोबो हायो। बेनि उनाव नोंहा बोरमा खासि। खासि बानायनानै फानहरनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
बे बोरमा लानानै बोरमा नों मा बेेसिम लानानै बोरमा खायसे। खासिखौ लानानै बेयो। बेनि समा बोसोरसे लाखि। बे सोरबा बोसोरनै लाखियो। बे गावनि सायाव सोनारो आरो नोंङो। माबायदि बोरमाखौ फाननो आरो नोंङो बेसेबां बोसोर लाखिनो बे गावनि सायाव सोनारो।
औ नंगौ नामा नोंथां दा। नोंथांङा। नोंथांनि नखराव माबैसे बोरमा फिसिगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
बोरमायाथ नै नैजि थामजिआथ दङ। उम। औ।
आतसा नोंथाङा नोंथाङा। बेसेबांसो मुलाम्फा जाखो बे बोरमा फिसिनायनिफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना।
आं डाइरेक्टलि थोंजोङैथ आंङो माखासे अनजिमाजों फोरमायनो हानाय नंला। दा। जोंनि नखराव सालायनो गोनां जोंनि जि रांखान्थि बेथ दा जोंनिया। गोबां मुवायानो जोंनि बेसेना बुहुद बांबाय। बांनायनि थाखाय। जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायो जोंहा रां नां औ‌ नांबावगौ जायोबा जों फानहरब्रबो दा बिदियाव गोबां रांमोन बे दा बेसेबां मोनो बेबो खौ दा थोंजोङै आं बुंनो हाथ'नाय नङा मालाबा समफोर मोनोबा आं नों नोंथांजो नोंथांनो फोरमायो
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्राय बेखिनिखौ मिथिनानै गोजोननायबो मोनदों आ नों थांनिसिम फिन खेबसेबाव सोंलु नोंथाङा बोरमाखौ आ फिसिनानै ल' गुबुननो हरो ना बेनि अनगायैबो नों फिसिनानै न'आवनो बेखौ माखासे बेदर खामनानै ओम ओंख्रिबो जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ बेखौ बेथ' औ आं बेखौ फोरमायनो हागोन दा बांसिन बिसिनानो जोंनियाव माने बोरमाखौ औ फालांगिनो जोंनि जायगायाव ओनसोलाव आरोना गुबुन जायगायाव जानो हागौ आ बेदर खालामनानै फानोबो जानो हागौ
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलाव आ बोरमाखौ आ‌ बांसिनानो फालांगिफोरा न'आव बायनानै लांफैयो आरो खायसे खायसे मानसि सिया माने हाथाय बाजाराव बो दह'नो बेदर खालामनानै फानो
औ नंगौ नोंथां
बेदर रनो बानायनानै फानोब्ला नोंहा बांसिन मुलाम्फा मोनो।
औ नंगौ नोंथां औ आथसा नंगौ नंगौ आथसा नोंथां।
उम
दा बे बोरमा फालांगिखौ नोंथाङा बे जोंनि साफ्रोमबो सुबुंनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
बोरमा फालांगिखौथ' बयबो खालामनांगौ नङा होमबा। मानो होनना बुंबा बोर माने फालांगि खालामनाय माने नोंहा गुबुन खरस माने खरसा गैया। गुबन दाज जोंहा अमाखौनो बुं अमाखौ नोङो सानै सान माने नोङो आदार होनानै ओ मुलि होनानै फिसिनो नांगौ जायो नाथाय बोरमाया गावनि जानायखौ गावनो माने नों गांसोखौ माने गावनो जानानै फैहैयो।
नोंगौ नोंथां।
बे खम खरसा आरो बोरमाया खमा खम बेनि ओंखायनो फालांगि खालामोबा बांसिन मुलाम्फाया बोरमायाव थायो होननानै फोरमायनो हाया।
नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। नोंथां ओ नोंथाङा बोरमा फालांगिनि अनगायै गुबुन माबाफोर फालांगि मुं मावख'बावनो हागोन ना नोंथां?
बोरमा फालांगिनि अनगायै आंथ' बोरमाखौनो फालांगि खालामनाया गोबाव जाबाय नाथाय आं गुबुन फालांगिखौथ' खालामनाय जायाखै। थेवब्लाबो आं माखास से गुबुननिफ्राय ओ नायनानै माबानो हायो जेरै दाउनि दाउनि फालांगियानो होन मैगं थाइगंनि फालांगि मोसौ बोरमानि फालां मोसौनि फालांगि बेफोरबायदि खालामनो हायो। न'आव फिसिनानै फानहरनो हायो। दा नोंथां। आं नोंथांनाव मोनसे कुइस सोंथि सोंनो लुबैयो दों। बोरमानि बागै सोंनो बेसेबां माने मिथिनो गोसो। थो
औ नोंथा औ।
बेयाव आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो सानदों।
औ नोंथां सोंजागोन।
बे नोंथाङा बोरमाखौ जानानै जोबोद गोजोननाय मोनो नामा नोंथां।
औ नोंथां बेखौथ' आङो मै। मोनसे समावहाय आङो माने सासे सासे न'खरनि आबाद थांदोंमोन आरो आङो बेयावहाय बिथांमोनहा बोरमा बेदरजों होनाय जादों बेवहाय आं बेखौ टेस्टबो खालामनानै नायदोंमोन माबायदि मोनजायो होनना बेयावथ' आं जा। लानानै मिथिबाय जे। बेथ' जोबोर गोथाव नाङो
नंगौना नंगौना नोंथां। बोरमानि सुवादा सुवादजों गुबुन माबाया रुजुजाया नोंथां। नंगौना नंगौना नङा नोंथां औ दा। बोरमाखौ मा माजों जाफेरनो मोनखो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे
आंथ' आलुनि अनगायै गुबुनजों मोनजाफेराखै नोंथां।
गुबुनजों जाफेरनाय जायाखैना नोंथां औ नोंथाङा बोरमा माबायदि बोरमा ओ माने देरफुनाय बेखौ मोनजाखो ना बिमा मोनजाखो ना बोरमा खासि मोनजाखो बे बेखौ फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां आंथ' बोरमा खासिखौबो जाफेरबाय आरो बोरमा देरफुनाय फान्था बेखौबो जाफेरबाय आरो। नाथाय बोरमा बिमाखौसो मोनजाफेर थ'वाखै
नोंथांनि ओनसोलाव बे बोरमा बोरमानि दामा ओ खासि लानानै गुबुन गुबुन जायो ना बे गुबुन गुबुन बोरमा लानानै गुबुन गुबुन बेसेन जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बेथ' आंथ' दा बुंनो हाला नाथाय आं मिथिदों आरो ना बेबो बोरमा लानानै फोरमासो गुबुन गुबुन आलादा जायो जेरैहाय बोरमा खाासिनि दामा बेलेग हाय आरो बोरमा दा बोरमा बिमानि दामा गुबुन जायो औ बोरमा फिसानि नि दामा बेलेग जायो। बि गुबुन गुबुन आं खोनानो मोन्दों आरो
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
दा बोरमाखौ नोंथाङा बोरमा खासिखौ बांसिन जाखो ना बोरमा बिमानि बेदरखौ बांसिन जाखो नोंथाङा?
आंथ' बोरमा खासिखौसो बांसिन मोनजाबाय नोंथां।
अ नोंथाङा नो थांनि ओनसोलाव दोब बोरमानि दामा बेसेबां सोलिबाय जोङो नोंथां?
बेनि सोमोन्दैथ' आं मोनथियाखै नोंथां आं गोबावानो जाबाय। बेनिफ्राय जानगाराव थानाया
औ
दा बेनिखायनो आं नोंथांनो फोरमायथ'नो हानाय नंलिया
अ आ जोंनि ओनसोलावथ' नै स्निजौ दाइनजौवानो ओ से ओ केजियाव।
औ फार केजि
स्निजौ दाइनजौ बिदियालागै जागोनस दिनो सोलिगासिनो औ औ
बिदिब्लाथ' गोबां
औ
बेखौ जोङो फालांगि खालामनो हायोबाथ' गोबां मुलाम्फा जागोन नोंथां
मुलाम्फा जायो औ
उम आतसा
दे
आदसा नोंथांनिसिम ओ मोनसे सोंलुबाव बेनो आंनिफ्राय जोब दिस सोंलु बायदि जाहैसिगोन। समबो गैला जिहेथु ओ नोंथाङा इयुनावबो बे बोरमा फालांगिखौनो खालामनो मोजां मोनगोन ना नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनि सोंलुखौ बेखौ आं माने नेखाबायसो दंमोन। माने आं गुबुन ओ माने गुबुनखौबो सिखायनो एबा माने आंनि जि फालांगि बेखौ आं गोबां गुवार खालामनो होननानै गोसोआव साननानै दं आरो बे जा फुंगोना जाफुङा बे ओ थासारिया फोरमायसिगोन।
औ नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय जा खिनि आं मोन मिथिबाय आरो नोंथाङा आंनो जाखिनि फोरमायो आं बेखौ मिथिनानै नोंथांनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिसिम आं साबायखर बावहरबाय दा दिनैनि बे सावरायनायख खौ आं नोंथांजों बेखिनि समावनो फोजोबनो सा आमफाय नोंथां
अ आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथांनिसिम ओ आंनियाव बेफोरबायदि माबाखौ लानो थाखाय नोंथाङा ओ फन खालामनायनि थाख खाय जोबोद जोबोद साबायखर नोंथां
औ दे ओमबा नोंथां गोजोन्थों।